हेल'
थां
औ
अ न ओरैनो दंथ'यो जिराय नानै
अ आंबो दङ दंनाया ओरैनो जिरायनानै ओमफ्राय मा मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनथाय नोंथाङा
आ आलु दालिजों
औ औ जोंनाबो माबासोमोन मा होनो मैथा बांगाल सवाबिनसोमोन
उ नोंसिना न'आव मा मा द रमल
अ जोंना बिदिनो मावाउजि दङ सैमा दङ मोसौ बोर मा दाउ बिसोर दं आरो ना नोंसिनालाय मा मा दङमोनथाय
जोंनाबो दङ बिदिनो मावाउजि दं सैमा दं मोसौ दं बोरमा दं बिदिनो दंसाबो होन- नोंसिना बबावयाव खायो मोसौखौलाय दुब्लियाव खायो ना बारियावनो खायो?
ओ जोंना गलियावसो खायो माने गलियाव खाबा मोजां जायो नालाय माने गोबोरखिफोरखौ मोनोना हासार हासाराव बाहायनो ओंखायनो मोसौखौ गलियावनो खानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो फुङाव होरननानै लांबाय बायहेराव खाहैबाय आरोना गलियाव खानाय जायो। मोसौखौ नोंस्राबो गलियावनो खाखायोदां ना? हेल' नोंस्राबो दा गलियावनो खाखायोदां ना? एसे नेट प्रब्लेम जादोंदांलै ना! हेलौ' हेल' खोनायासै? हेल' औ! खोनाबाय
खायो जोंनाबो गलियावनो खायो।
ए औ एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंदां माने!
उम औ खोनाबाय।
खायोना नोंस्राबो?
गलियावनो खायो ।
औ गोबोर खिफोरखौ माने हासाराव बा बाहायनो मोनो नालायओंखायनो गलियावनो खानांगौ जायो। ओमफ्राय बोरमाफोरखौलाय अबावहाय खायो बेबा?
बोरमाफोरखौ बिदिनो बारियाव खालाबायो।
औ जोंनाबो बारियावनो खायो बोरमाखौ नैबे गय बिफां खाथियावनो खायो।
नोंसिना नारेंखल उम
नालेंखर नालेंखराथ' दङ दंनाया! फांब्रैसो दङ दंनाया। नालेंखर फिथाइ मोनजायो नालाय फिथाइनि थाखाय गायदों आरोना बिदिनो फिथाइया बिफां औ मोजां मोजांथ' औ लोंनो
उम
फि बिदिनो फिथाइ थाइजेननायाव लोंनो मोजां आरो ना। ओमफ्राय उनाव फि फि फिथाइया एसे राबाथ' बिनि बिगुराबो सोलियो ओमफ्राय मोदोमाबो सोलियो। बिदियाव सोलियो आरोना। जानो लोंनो गो थाव जायो ओमफाय खान्थाल खान्थाल बिफां गैया नोंसिनाव?
खान्थाल फिफां दङ। होननायालाय जानो बयाथारलै खान्थाला उ
थावबोना ओंख्रियो फास्टआवनो खान्थाल एसे देरफुनायावनो खान्थालखौ बिदिनो फिसायावथ' ओंख्रिजों जायोना अमा बेदरफोरजों गोथाव जायोना?
उम उम
ओमफाय उनावहाय एसे राबाथ' गोथाङैबो संख्रि फानलुजों लगायना गोथाव जायो।
एखेबारे बे फिथाइ समाव फ्राय बिराद जानो मोजां मोनो आं बे गोमोनफोरखौ। एखेबारे उम दंफांनिफाय हानसिगोन हाननानै माने सिलायाव जिरायनानै माने सिखाजों हाब फ्रुनानै गामला लास सिगोन गामला लानानै माने बेगरखौ मोनसे मोनसे बरननानै मा ने जानो मोजांथार आरो। बिदिनो मानसिफोर लोगोफोर थादेरबाथ' इन्टारेस्ट जाथारो।
औ गोथाव जायोना? ओमफाय मा मा फिथ फिथाइ मोनबावो एबा नोंसिनाबा
जोंनिया थाइजौ दंबावो थाइज जौ ओ नारें, खमला। आनारस नोंसानाव थाइजौ मोनजा बायना मोनजायाखै? गायनोसै थिं
थाइजौआथ' मोनजाबाय औ थाइजौआ गोथाङावबो गोथाव खाजि लगायनानै जानो संख्रि फानलुजों गोथावनो ओमफाय गोमोनावबो गोथाव जायो आरोना गोदै जायो गोमोनावबो।
ओ उम बै गोथां समाव गोखै जायो जोंनिया
से ए नोंसिना अ गोथांथ' इदिनो एसे गोखै गोथावबो जायोना? संख्रि फान
उम बिनो आसार बानायनायाव मोजांथार आरोलाय गोरलै समावलाय बिदिनो उम आसार बानायनाय मोजांथार बिदिनो उदै गारजि जानायफ्राव जानो मोजां
औ गोथावा गोथाव जाखायो थाइजौवाबो आनारजफ्रालाय माबायदि
आन आनारसआबो बिदिनो आनारसआलाय माने गोमोनाव गोमोनाव जानो मोजांखा
गोमोनाव गोथाव जाथारो गोदै मिलौलायो
उम आनारसा माने हारसिं जाख'नो हाया नालाय साथाम साब्रैया माने आराम मोनजा खायो आरो माने थायजौफोरबायदियाथ' सासे थायजौफ्रा माने‌ सासे मानसियानो जाजोबनो हायो बिदिनो उम
लोगोना लोगो
उम उम हारसिंथ' जाजोबनो हाया जाबाय
औ बिदिनो आपेल फिथाइफोर खमलाफोरखौ बा हारसिं सिं जानो हायो आरोना
उम
इदिनो बुरजा बुरजा थानायफ्राव उम बिदिनो बुरजा बुरजा फिथाइ बि गिदिर गिदिर फिथाइफ्रा माने राननानै जानो मोजां आरो
औ बेगर बुरजा माबाफ्राना नोंसिना मायाव दुगैजेन बा मा बुस्थु दैखर दंखल
जोंना दैखरावसो
औ दैखरावसोना
औ औ
दैखरावना जोंहाबो दंखलावनो दुगैयो दंखलावनो दुगैयो जोंनाबो ओमफ्राय नोंसिना बिदिनो न'फ्राव मा मा बिबारफोर था दं जेनेबा?
बिबाराव बिदिनो दङ माबा जबा बिबार गलाब बिबार थब्ल' बिबार माबियो
ओमफाय मा मा दंबावयो?
इदिनो बे बासिखा फुल माबा इदिनो बारा नामबो मिथिया आङो
औ जोंनाबो दङ दंनाया फार्स्टआवनो गलाब बिबार जबा बिबार बिदिनो थब्ल बिबार सान बिबार लिलिफोर दै सिब फुलफोर बिदि मेरला दं आरोना मेरला माने बिदिनो बोसोरै बोसो बारग्रा मोनो
उम
ओमफ्राय हाग्रानि जुनार मा मा नुखो नोङो नोंस्रा मा जेनेबा निवलायफोर माबाफोर इन्जरफोर
नुनाया एनजरफोर नुबाय एन्जर नेवलाय
औ
इन्जरफोर ना
उम
जर नेवलाय मोफौ सेसा बिदिनो एन्जरनि हाग्रानि जुनारफोर
उम ओजों नोंसोरनि खाथियाव बिदिनो हाग्रा बारि दं नामा बिदिनो
औ हाग्रायाथ मेरला दङ हाग्रा बंग्रा मेरला दं मैदेर मैदेर ओंखारग्रा दङ दंनाया मैदेर गिदिर गिदिर फैयो फालो फालो नो मोसाफोरबो ओंखार फोरा दङ दंनाया खा खाथियावनो जेबो माने माबा खालामा आरो ना माने उनाव माने मोजांसो आरोना जेनेबा एसे थिग गोजान जायो नालाय हाग्रायाबो ओंखायनो जेबो माबा खालामा हाग्रा बंग्रा मेरलाबाबो बेखायनो
जेबो खहा खालामा आरो ना
औ खहा खालामा जेबो नोंसिनिथिंलाय ओंखारा हाग्रा बंग्रा?
जोंनिथिं सिगां मैदेर ओंखार माने मैदेर ओंखारनाय माने बिराद माने डिस्टाब खालामलांदों आरो ना सोरनिबा बिदिनो बारि बागानफोरखौ दा सिफाइलांबाय सोरबा सोरनिबा न'खौ सिफाइलांबाय बिदिनो माने बिराद खहा खालामदों आरो सोरनिबा माइबारिखौ जालांबाय सोरनिबा बिदिनो धन सम्पतिफोरखौ नस्थ' खालामाख आरो बिदिनो फरेस्टारफोर लांफ लांफैदोंमोन फरेसटारफ्रानो हमनो हायासै
औ मोजां मोनो
थालिर
उम थालिरालाय दङ दंनायालाय बिदिनो जाहादि थालिर औ बिदिनो जाहादि थालिरा गोथाव जाथारो
औ दे थालिरया आ मा मा दिनाव बिदिनो सिन सामबाबो दङ मनुआ ओंख्रिजों जाग्रा दङ गोथाङै जाग्रा दं ओमफ्राय गोमोनैबो जाग्रा दं आरोना गोथाव जायोनालाइ ओंखायनो नोंसिनिथिं मा माखौ बांसिन मोननाय जायो?
जोंथिं माबाखौ ओ जाहाजि थालेर जाहाजि थालेखौ ओ बेै गोलाव गोलावा
औ थ बांसिन मोननाय जायो होनबा नोंसिनिथिं जोंथिं नैबिथिं ओरै सिन साम्फाफोरखौ मोनो आरो खालामनाया
बे माल भखफोरखौ माल खौ लाय मोना नामा?
बेफोरखौ मोनो मोनो
बे फुजाफ्राव होयोजे बे फुजायाव होग्रा थालेर रा मा नाममोनलाय?
औ बेयो मालबगफोरखौनो बेखौ मोनो मोननाया
उम उम
ओमफ्राय बिदिनो नोंसिनिथिं फिफांफोरा मा माफोरा बांसिन मोनो नोंसोरनिथिं मा मा फिफांफोर दं खोनादोंना हेलौ? हेलौ औ खोनादोंना? हेलौ एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंदां नोंनियाव मा होनदों? हेलौ खोनायासै मा मा फिफांफोरखौ बांसिन मोननाय जायोहोनदां नोंसिनियाव? हो? खो खोनादोंना?
आरो
औ आंनियाव एसे नेट प्रब्लेम जादों नामाथाय? मा मा फिफांफोरखौ बांसिन नुनाय जायो होनदोंमोलाय नोंनियाव?
जोंनियाव बांसिन बे खराय सोमलि बेफोर मिखिर दिम बा
बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायोमोन
दङ औ बिफोरखौ बांसिन मोनो आरो
औ जोंनिथिं
बे बयनिबो उम उम उम जोंनिथिं बयनिबो न'खराव माने जोंनि जोंनि न'खरावफ्राव फफ्रामबो माने नालेंखरा दंथारो आरो माने नालेंखरा गरै गरै माने
ना बिफां औ साल बिफांफ्राबो मेरला दंदां दे होमबा दोनथ'सै दे
औ दे